औ नोंथां औ औ खोनानोथ' मोनदों बिथां
जाखांबायना बिथां
जाखांनायाथ' जाबायमोन बिथां नोंना जाबाय बिथां
जाबाय बिथां आंनाबो जाबाय माबा मा ओंख्रै
आतसा बिथां दिनै जोंनाथ' अनलाजों दाउजोंमोन बिथां।
ओ मोजाङानोथे गोथावनो गोथावनो आंना अमा बेदरजों आलु सोमोन बिथां
ओ गोथावलाय जाखागोन बिथां बर' हारिनि ओंख्रि होननाय खोनायो। अनलाया ओंखायनो गोथावआथ' जायो बिथांनाबो गोथावानो
औ बिथां बिथाङा दायो फ्रि ना
ओ बिथां
अ माने फैबा माने मोनसे थटपिक लाना फैदों माने बिथाङा होनो दायो
आदसा ओ बुंनो हागोन बिथां दे आं फ्रियानो।
माने गोदो-गोदायनि आबै-आबौ नि सल'बाथा खोन्थालांनायनि बारै आरो ना
अ आदसा बिदिं खोनानायाथ' आंबो गोदो उन्दैनिफ्रायनो खोनाबोगासिनो बिदिनो बिबै बिबौनि दाबायदि दा समावसो जों खोनानो मोनला मानो होनबा बिबौ बिबैनिफ्राय गोजान जाबोबाय बेखायनो जों खोनानो मोनला माने उन्दुनाय समाव नङाबा बिराद खोनथायोमोन बि
उ दा आं हागोन ना बिथां माने आंनि बे आं खोन्थानोसै बिथांनि रोंनायखौ एसे एनै आंनो फोरमायहरदो नां बिथां
ओं ओं जागोन दे बिथां ओं आं रोंनाय खिन्दोखौ आं फोरमायनोसै बिदिनो जों सोलोंलायबासो रायला सावरायलायबासो बुजिलायो नालाय
औ औ बिथां बेनो बेनो माने काहानियानो जाबाय माने गोदोनि समाव माने मोनसे न'खराव माने सासे मालिका माने अमा से ओमफायहाय सैमा मासे फिसियोमोननो माने ओमफायहाय बेहाय माने सैमा आरो अमा मासे थायोमोननो। बिसोर सानजों लोगो माने सैमाजों अमाजों लोगोलाय
उम
सानसेखालि माने मालिकआ होनबायनो माने अमाखौहाय मानि
उम
सानैखौ बो होनदोंनो माने बैहाय माने जाय खामानि मावगोन बेनो दिनै मोजां आदार मोनजागोन होननानै खोनादों ना? उम बे जाय जाय सासेया माने जाय सासे माने सबसे मोजां बैखौहाय खामानि मावगोन बेनो दिनै मोजां आदारखौ मोनजागोन जाय मावा बियो जुजायखौ मोनजागोन। होनबायनो माने
अ अ ओं नोंथां ओं
न'नि मालिका माने ओमफाय बेहाय माने सानैबो थांबायनो माने‌ सानैबो थांनानै माने मोनसे दुब्लै- दुब्लैहाय माने एवनांगौमोननो माने
आतसा आतसा औ औ ओमफाय?
सैमाजों अमाजों सानैबो थांबायनो ओमफाय थांनानै मोनसे दखान दंमोननो बेहायनो सैमाहाय जिना थाहैबाय माने ओमफाय अमायाहाय मोजां आदारखौ जा जानो लुबैनानै मोजां माने बे उरबायनो माने बेयो उरजोबबाय माने उरै माने उरलांजोब्बायनो माने
उम उम उम उम
ओमफाय बेथ' उनाव माने अमाया सानबाय नो माने जासिगोन होनना सानबायनो माने बे अमाया अमाया साननायखाय माने अमाया मावख माने थांबायनो माने न'आवहाय न'आव थांनानै माने मालिकआ गैथ'वामोन ना बिथां मालिकावानि न'आव गैथ' होननो मोने ओमफाय बे समावनो अमाया न'आव थांना थैहैनायावनो सैमाया माने दंफां सायानिफ्राय सिखारना फैबायनो माने सिखारना फैनानै माने सैमाया माने बै दब्लायसे हालेवनाय अमा उरलांनाय जायो हाय खोनादोंना बिथां माने बेहाय सैमाया थांनानै उम सैमाया थांनानै माने दंफां सायहानिफ्राय सिखारना थांनानै सैमाया माने उरलुनाय जायगायावहाय गावनि आथिंनि आगानखौ माने गाग्लिहोजोबबायनो माने बियो माने सैमाया उम सालुमोन माने सैमाया बेहाय थांना माने गाग्लिहैजोबबाय माने सैमाया। गाग्लिजोबनानै माने गावनि आगान गोजा खालामबायनो बे सैमाया। आगान गोजा खालामै खालामै माने गाग्लि गाग्लिनो गावनि आ गान गोजा खालामबाय नालाय ओमफ्राय दाना लास्टआवहाय आगान गोजा जाजोबनायखाय सैमायाबो थांबायनो माने सैमायाबो थांबाय न'आव। बिदिनो सैमाया थांखांनायनि उनावहाय माने अमायाबोथ' दंहैखायो नालाय। बिदिनो आधा घन्टासोनि उनावहाय माने मालिका न'आव फैबायनो माने बाजारनिफ्राय ओमफ्राय फैनानै माने मालिकआ माने इसोर सानैखौबो लिंनानै माने फैबायनो माने जायाव जाय जायगायाव एवदोंमोन। बे फैनानै माने नायफैबायनो माने ओमफ्रायहाय सैमानि आगानखौ नुजोब्बायनो माने मालिकआ। माने सैमायासो बे खामानिखौ मावदों सैमायासो दिनै आदार मोजां मोनजागोन।
उम उम
मिथिबाय आरो बे आंजोंहाय गाददारि खालामदों होननानै माने।
ओ ओ ओ
गाददारि खामदों होनना मिथिबाय आरो अमाया होमबाबो अमाया थ' बुंनो हाला जाहैबाय नालाय जेबो बुङासै माने।
आतसा
दाना मा जाखो आदार मोजांखौहाय माबाया सैमाया मोनजाबाय जुजायखौहाय अमाया मोनजाबाय जाहैदों माने बेहायनो माने जों मिथिनो हायो माने गावनि खाथिनि आंगो लोगोफोरबाबो बारा एथ'बां जोङो बिसास खालामजाया माने। माने नोंजों थाफागोन नोंनि खामानियावनो उनावहाय थगायनानै बियो गावनि खालामना लाहैगोन बियो माने बेखायनो बिथां। ओरै माने बिनि ओंथि माने ओंथियाथ' जाहैबायमाने रावखौबो बारा फोथाय जाया माने थं सिंजोंहाय
औ
गावनि गावनि सिंजों लाबोजाया माने लाबोजाया माने थं फोथाया बिथां बेनो जाहैबाय आरो बिनि बिनि ओंथियाहाय। नोंथाङाबो माबा माबि बुजिदोंबा आंनो एसे एनै फोरमायहरनो हागोन नामा बिथां?
बै अमाया गावनि मालिकखौ
उम उम औ औ औ औ हेलौ हेलौ हेलौ खोनादों बिथां हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ खोनादोंना खोनायाखै नोंथां? हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ थावारानो गैला माथो नोंथां हेलौ हेलौ उम हा औ खोनादों खोनादों खोनादों उम औ बिथां